खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ-जोंनि दोरोङारि बर जेनेबा बर फोरनि ओ-ओ-सेरेब सावनाय बा बाखार बानायनाय बेफोरनि आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां। नोंथांजों आङो सावरायनो हा गोन ना
अ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां बुंनोसै जोंनाथ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोखानाय ओ-जिहेथु जौ संनाय बा ओ-बिदिनो एमाव बानायनाय बेफोरो गोदो गोदायनि ओमफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा नोंथां? बे जौ संनाय बा ओ-ओ-एमाव बानायनाय बेफोरखौथ दाबो नुनो मोनो दाबो सोलियो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय जौखौहाय बोरै बानायो होनब्लाथाय ओ गिबियावनो जोङो ओ मा सं ओ जौ संनो थाखाय जौआथ ओ माइरंनिफ्रायसो जायोनालाय नोंथां ओम गिबियावनो ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा खालामो जौ संनोब्लाथ बै एमावनि गोनांथि जायो न बे एमावखौ बोरैहाय बानायनाय जायो ओ बेनि सोमोन्दै आं एसे बुं-बुंफोरोना होनसै ओम-एमावखौ बानायनाय जायो होनब्लाथ' गिबियावनो जोङो माइरंबो माइरंनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नों
माइरंनि गोनांथि जायो बिनि उनाव बै एमावआव होनो थाखाय ओ-मोखोना बिलाइ जे जहेथु गोखा बे बिलाइ मोखोना बिलाइ बिदिनो जोङो ओ एमावा गोदै जाबोनायनि थाखाय जोङो खान्थाल बिलाइ इबिदि होयो एनिफ्राय ओ बे ओ मोखोना बिलाइखौ होनानै जोङो देंखियाव देयो देंखि बा उवालाव देना लानो हायो देंखियाव जोङो ओ गिबियावनो मा खालामो ओ मोखोना बिलाइखौ देग्रोयो होग्रोनानै देग्रोखांनायनि उनाव मा जायो जोंना नोंथां ओ माइरंखौ बे गेब्ले खांनायनि उनाव मोखना बिलाइया गेबेखांनायनि उनाव खान्थाल बिलाइ मो गेबेखांनायनि उनावहाय जों मा खालामो ओ माइरंखौ हरो। बे खायसे खायसे सुबुंफोरा बानलु होनानैबो देयो होननाय खोनानो मोन्दों आङो। एमावखौ माने ओ बुंनाय बादिब्ला आरो सुबुंफोरनि बुंनाय बादि बिदिब्ला एमावखौ ओ बानलु होनानै देयोब्लाथाय ओ जौवाथाय जौवा दिहुनाय टाइमावहाय बानायखांनानै दिहुनाय टाइमावहाय ओ माने ओ माबा जायो मा होनो कारा जायो आरो जोबोर गोसा जायो। बेनि रोसियाहाय बे बानायखांनायनि उनावहाय बिदि होननानै खोनानो मोनदों आङो नोंथां माने बेफोरबायदि बानलु होनानै देनायाथ' ओ जोंनि न'खराव सोलिया ओ मानो होनब्ला जोंनि न'खराव बानायनाय बायदिब्ला जों बानायनाय बादिब्ला ओ मा खालामो एमावखौ जोंना खान्थाल बिलाइ बिदिनो ओमफ्राय ओ मा होनो बिदिनो मोखोना बिलाइ बेफोरजो बेफोरखौ होनानैसो देनाय जायो माइरंखौ होनानै मफ्राय बिदिनो बियो ओ मावा ओ बेखौ देखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो बे गुन्दै सालियो जों सान्द्रिजों। बेयो माइरं गुन्दै खौ सालिनानैहाय जों गेब्ले होजोबनानै गुन्दै खालामनानै फिथा गुन्दै बायदि खालामनानै जों बेख खौ मा खालामो ओ दालायाव सालिनानैहाय जों बेखौ दै गलायनानै जोङो लारु बायदि खालामो।
औ
खौ लारु बायदि खालामनानै जोङो ओ लारु लारु बिदिनो उम गोबां खालामनानैहाय जोङो सानदुुङाव होयो सानदुङाव खानथाम सानथाम सानब्रै बा मा होनो बेखौ सानथाम सानब्रै जोङो ओ सानदुङाव होनांगौ बिनि उनाव बे बाखारा राबोबाथाय जोङो माजों खोब ओ बे बाखारखौ माने गोरलैयाव माजों खोबना दोननांगौ होनबा जोंना बस्था जेनेबा बै फाथोनि बस्था बेफोरजों खोबना दोनबाथाय जोङो एमावखौ मोजां जायो होननाय खोनादों माने ओम बेयो मोजां जाबोयो आरो मोजाङै गोदै जेनेबा बि बिदिनो गोखै जालाबायोथ दा गरम बोथोरावथ जोबोर मोजाङै फैया जौ संनाया जोंना बिदिनो ओमफाय बेदि खोबना दोनबाथाय फाथोनि बस्था बिदिनो ओमफ्राय ओ लांगा दखना जिहेथु जोंनि बरनि दोरोङारि दखना बे माथानि बेफोरजों खोबना दोनबा बो माने मोजां जायो आरो बे खोबना दोनबायनोनि उनाव र बे राखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुङाव एसे एसे ओ दिहुनबाय थानांगौ सानथामसो बिदिनो सान्दुङा मोजांब्लाथाय साननैफोरावनो रानो साननै बा सानथामफोरावनो रानो मफाय बिदिनो बे रानखांनायनि उनावहाय जोङो जौ संनो थाखाय मा खालामनांगोन नोंथां बे लारुखौनो जोङो सेबफ्रुफिननानैहाय बे माइरंखौ संना लाखांनायनि उनाव बेयाव जिहेथु जौ बानायगोनथ बे नोंथां बे जौआवहाय जोङो बे लारु सेबफ्रेना सेबफ्रुना लानानैहाय जोङो ओ फोनो बेयाव बेयाव गासै सैयावबो मिलायनानै जोङो माने बेखौ गासैखौबो मिलाय होनानै हाय जोङो बेयाव माइरं बे लारु गुनदैखौ हाय ओ एमाव गुनदै हाय जोङो होयो होनायनि उनाव बेखौ फोनखांनायनि उनाव बे खौ गलायखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो नोंथां ओ जोङो बिदिनो ओ दै एसे सारस्रिना होयो आरो रोसि जानायनि थाखाय रोसि जानाया बेयो रोसिया जोंना मा जायो नोंथां ओम ओ सानसे हरसे हरनै हरनैनि उनावहाय बियो रोसि जाबोयो रोसि जाबाथाय जोङो बेखौ खान्थायाव जिहेथु खान्था गिदिर गिदिर थायोना जोंनि बरनि नखर नखराव ओ जौ बानायनाय जौ संनाय बेफोराव ओमफ्राय बे खान्था गोदोराव सोना दोनो बे सोना दोनखांनायनि उनाव बेयो सानसे हरसेनि उनाव रुसि जाना थायो। रोसि जाना थाखांनायनि उनाव अ बेखौ दै होयो जोङो दै होना लायो ओ खायसे सुबुंफोराहाय लोङो आरो बे माने रोसिखौ जेतु जुमाय होनो बे जुमायखौहाय लोङो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा बे गोजो गोदैबो जायो बहबा गोरा जेनेबा गोबावबा गरमनि थाखाय जोङो गोखैबो जायो फाय बिदिनो जौखौ बानायनानै नै ओ संनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जौ स संनाया बेफोरबायदि सोलियो नामा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो जौखौ संनाय जायो बा एमावफोरखौ बानायो आरो
औ
खौनो नुनो मोनो दा बेयो जोंनि बर हारिनिनो मोनसे दोरोङारि बा जोंनो जौखौ जोंनो दा जों माबा मोनसे हाबा हुखा जानो थाङोब्ला दा जोंनि नखर नखर बा अबेबा अबेबा सोरनावबा माबा मोनसे कास बायदिसिना पस्ट बा उम बिदिनो नखरावथ माबा मोनसे पग्राम बेफोरबायदि जायोब्ला दा जोंनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मथे माबा मोनसे खामानिफोर जायोब्ला बिदिनो जोंनो जौखौ नांखागौआनो जायो बेनि था उमफ्राय दा नखर नखर बा नखर नखर नङाबाबो बिदिनो खायसेखौ खाय गोबां नङाब्लाबो एसे खमबाबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जौ बा एमावफोरखौ बानायनाय जायो दा जोंनो एमाव बानायनो थाखायथ सिगाङावनो जों दा एमावखौ बानायनोबा माइरं माइरं बायदिफोरखौ थियारि खालामनानै लानाय नुनो मोनो दा बिदिनो एमावआव होनो माखासे बिलाइ गोथां बायदिफोरबो होनायफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ ओरै खान्थाल बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ आरो माबा दंफां राखेबनि बिलाइ बायदिफोरखौ दा एमावआव होनाय जायो आरो ना बे एमावखौ जोंना दा एमाव देनो थाखाय सिगाङावनो बा एमावखौ माबानो दा माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो बा माइरंखौ सुनानै लाग्रोयो बिदिनो माइरंखौ माइरंजों लोगोसे दा बे मोखोना बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइ आरो बे ओ दंफां राखेबनि बिलाइ बायदिफोरखौ देफानाय जायो बेफोरदिखौ होयोब्लानो दा जुमायाव जोंनियाव माबा मोनसे बिदि रस जा निसानि बुस्थुआ फैयो जाहैदों बिदिनो गोद-गोदोनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थानाय जोंनि आरो बे दोरोङारिबो जोंनि हारिनिनो मोनसे जौवआ बिदिनो दा बिदि देखांनायनि उनाव एमावखौ देखांनायनि उनाव दा दै फिस्रिनानै एमावखौ लादु लादु खालामना दोनो बिदि सानदांगा बा दालाफोराव दोनो आरो बेफोरखौ ओ लादु खालामखांनायनि उनाव जि-जिफोरजों मोजां जिफोरजों खोबथुमनानै दोनो आरो बे एमावा एमावा जेब्ला रायो एमाव गोरलैनिफ्राय जेब्ला रालाङो अब्ला एमावा बिदिनो रानो थाखायथ ओरैनो सानब्रै सानबा बा सप्तासे नांद्राया खोमा सानब्रै सानबानि गेजेरावनो बे एमावा रायो एमावखौ राखांनायनि उनाव खायो बिदिनो आरो दा जोमाय संनो बा जोमाय गिसि संनो थाखाय जोंनो बिदिनो माइरं माइरंफोरजोंनो सङो सिवखौबो दा माइरंजोंनो संनाय जायो ओ माइरंखौ ओंखाम संग्रोनानै लायो जौ बानायनो थाखायथ आरो बिदिनो जोमायखौ संखांनानै दा एमावफोरखौ एमावखौ ओ बे जि जि ओंखाम संदों जोमाय बानायनो थाखाय खाय बेयाव जोङो नाफ्रुनानै ओ फोननानै होनाय जायो बे एमावखौ
जेब्ला माबाया मा होनो जि ओंखाम संदों जुमाय बानायनो थाखाय बे जुमाय बानायनो थाखाय ओंखाम संनाया ओ जेब्ला गुसु जायो होनब्ला बे एमावखौ नाफ्रुनानै फोनलानानै होयो आरो आरो बेखौ जोमाय संग्रा मोनसे प्लास्टिक होनोना बेखौ प्लास्टिक मोनो बे प्लास्टिकआव खोबथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेखौ फोनखांनायनि उनाव आरो आरो बेखौ ओ साननैसो थानानै बेहाव गावनो गाव एसे रोसि रोसि जाबोयो बेयो रोसि जाबोब्ला बेयो ओजों थौफोराव सोमनानै दोनो थौफोराव दै होनानै दै होना सोमना दोनो आरो बेखौ बिदिनो खायसेफोरा बिदि गोथाङैनो जौ मा होनो जुमाय गोथाङैनो लोङो आरो बेखौ सोरबाफोरा सोरबा बा सेरेब मावनानै लोङो आरो सेरेब मावनानै लोंनोब्ला सिगाङावनो बेखौ दै सोमग्रोनानै लाजोबनांगौ बे जोमायखौ जोमायखौ दै सोमनानै लायोबा दा सेरेब मावनायाव गोबां आगजुनि गोनांथि जायो बिदिनो ओ फायला थौ बिदिनो बायदिसिनाखौ जगार खालामनाय जायो सेरेब मावनो थाखाय सेरेब मावनो दा बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां जौ मावनायफोरखौ नुनो मोनो
अ अ नोंथां नोंथां बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ एसे फोजोब थननोसै नामा
थां दे
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां